औ
औ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो नामा?
औ फ्रि दं।
औ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
ओ ओंख्रियाथ' माबा दालि
औ
दाउ बेदरजों आलुमोन
अ ओ नोंथांजों आं मोनसे ओ टपिक लानानै मोनसे रायज्लायनो आखायाव लादों आरो ना नोंथां नोंथांजों रायज्लाय सावरायनो हागोन ना औ? औ ओ दा ओ जोंहा फरायनानै मानसिया मा मा खालामनो हायो नोंथां बेखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन ओ दाथ' जों गासैबो नों गासैबोथ' फरायसा नङा होमबा
फरायनाय फरायनायजों जों गोबां गोबां गियान आरजिनो हायो। साख्रि मावनाय फरायनायजों गावनि थांखियाव होसोनायजों लोगोसे जोङो। फरायनायनिफ्राय जों गोबां गोबां गियान आरजिनो हायो आरो आरो जों फरायनानै लेखायाव लेखा लेखा बायदिसिनि उनानिफ्राय फरायनानै सोलोंनानै जोङो गुबुनफोरखौबो जों गुबुनफोरखौबो जों फोरोंनो हायो।
औ नोंथां औ
जेरैहाय सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ जेबायदि। फोरों गावनि रोंगौथिजों फोरोंनानै जेरैबायदि गियान गियान सोना होनो हायो।
बेबायदिनो जों सासे फरायसा फरायसा जानानै जों गोबां गोबां सोलोंनो हायो आरो फरायसा समाव
औ
आरो फरायनाया‌ फरायनाया जाबाय जों बयनिबो सुबुंफोरनि मोनसे गोनांथार गोनांथार हाबा होननानै आथिखालावसो सानजायो। मानोना आथिखाल मुगाया
दावबाय आथिखाल मुगाया जादों बादायलायनाय मुगा गा बे बादायलायनाय मुगायाव जाय जाय लेखा फरा रोङा। बेयो जेबो सिनायथि जाया होननानै बुङो। मुलुगावनो सिनायथि जाया आरो जाय लेखा फरा रों गोन गोरों गोरों गोरा जागोन बेफोरबायदि मोनसे मुग खौ सिनायजागोन।
औ नोंथां। नोंथाङादि बै जि नोंथाङा जे बे साख्रि मावगोन होनदोंना नोंथाङा बिनि बागै मा साख्रिखौ माबोरै मोनो माबोरै फरायबा माब मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन साख्रि नों फरायनानै साख्रि। साख्रि मावनोबा नों गिबियावनो नोंनि थांखिखौ गोरा एबा गोख्रों खालामना लानांगोन उन्दैनिफ्रायनो नों फरायनायाव गोसो होनांगोन फरायनायजों लोगोसे साख्रि साख्रि मोननो थाखायबो नों नोंनि फरायनायनि माखासे सार्टिफिकेट एबा पारसेन्टेजफोरा मोजां मोजां जानांगोन नोंनि फरायनाया मोजां कुवालिटि जानांगोन।
औ।
बेफोर बेैफोरबायदि थायोब्ला नों नों। फिसा साख्रिखौ नांगौ बेखौ नाजानाय नाजानाय। नाजाथाबनाय थायोब्ला नों नों साख्रिया सााजेबो जाफुंगोन आरो ना
औ औ। खोन खोनानाय मोनदो। गावनि गाव फरायनानै गाव मास्टार जानाय डिग्रि
औ
बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुसै
औ औ हेल' औ देलाय बुंलाय।
हेलौ।
हेलौ।
औ।
दे बुं औ खोनादों। हेलौ नोंथाङा नोंथाङा दा फरायनायनि सायाव मा बुंनो सानो देलाय आंनो एसे फोरमायनानै होगोन ना
औ दे बुं।
आंथ' दा गोबाङानो नुसै गावनि नाजानायाव गावनि फरायनायाव गोबाङानो साख्रि मोनलांबाय।
औ
हेल'
हेलौ!
औ नोंथां।
दे एसे फोरमायनानै होलाय।
हेलौ! नोंथां हेलौ! हेलौ नों औ ओ। आङोथ' दा गोबाङानो नुगासिनो दङ' ओ गावनि नाजानाय गावनि। फरायनायाव। गोबाङानो मास्टार डिग्रि मास्टार मोन मास्टार। खौ बिदिनो कमप्लिट खालामगासिनो आरो बिदिनो डिग्रिखौ। फरायनानै गावनि गोसो मेलेमजों जुजिनाय थाबानो। गासिबो जाफुङो आरो बिदि फरायनायफ्रा नोंथां।
औ नोंथाङा फरायनायनि गेजेरजों। इयुनाव‌। इयुनाव गुबुनफोरनो एबा। गावनि थाखाय मा खालामनो सानो?
औ आंथ' दा सानो आङो-आङो दा नाजागासिनो आं दा ओ सेक। सेकेण्ड इयाराव फरायो आङो ओ फार्स्ट सेमिस्टार ओ-ओइ। ओइस-एस खौ आराम होनानै आङो डिग्रि फरायलांनो सानदों आरो आंनि माबायाव।
औ। ओ नोंथांनि-नोंथांमोननि ओनसोलखै दा माबायदि फरायसालि एबा स्कुलफोर।
जोंनि दा ओनसोल जोंनि दा जायगा ओनसोलफोरावथ' फरायनायफ्रा लिरनाय-फरायनाय। नायफ्रा जोबोद मोजाङै मोजां दावगागासिनो आरो नोंथां।
औ-औ।
नोंथांमोननिथिं बो बिदिया जागासिनो नामा?
औ जोंनिथिंबो मोजाङैनो सोलिदों दाथ' गासैबो फरायसालिफ्रानो। सरकारि-सरकारि जाजोब्बाय बेनि थाखाय जोंना। आरो थांलाय फैलायला। लामा एबा हान्था मेलायाबो मोजां जाबाय बेनि थाखाय जोंना फरायसाफ्रा। फरायसालियाव ज'-ज' थाङो मोजाङै। फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय। खौ मोजाङै गोसो होनानै फरायो। आरो जोंनि ओनसोलाव थ' दा गोबां प्राइभेट स्कुलफोरबो फैबाय। बेयाव जोबोद मोजां-मोजां फरायसाफोर ओंखारदों। थाखाय जोबोद मोजां मोनदों। जाहाते इयुनाव। गोबां मोजां-मोजां फरायसाफ्रा। इयुनाव गोबां मोजां-मोजां फरायसाफ्रा बेबायदिनो ओंखारबाय थानो हाजो। ओंखारबाय थाथों, फैबाय थाथों गावसिनि थांखिखौ। सहैनो हाथों‌।
औ नोंथां।
औ।
औ खोनानो मोनदो ओ। खोनानो मोनदों बै जेनेबा मालदार ओ माहाजोनफ्रा। ओ बिदि सरकारियाव सोबाथाय सात्र'फ्रा मोजां जाया-माया होनो नोंथाङा बिनि। नि बागै आंनो एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा? ओ देलाइ खोनथालाय नोंथां‌
माइने। बे गाव गावनि सायाव सोनारो। जेरै फांसे बिफांखौ गायोब्ला बेखौ जोथोन लानाय जोथोन लानाय एबा फोसाबनाय गैयाब्ला बे बिफाङाथ' मोजां मोजाङै थांनाय नङा। बेबायदिनो गावनि- गावनि फिसािफोरखौ फरायसालियाव प्राइभेटआव जा सरकारियाव जा हरबाय बे हरनायाव नों बे बे गावनि गथ'नि फारसे जेबो दिथा गैयाबा बे फरायसाया माबोरै जौगानो माबोरै गोरों जागोन नङा होमबा?
औ नोंथाङ औ नोंथाङा दा ओ ओ देेनाय बुंनाय नोंथां।
आरो प्राइभेट प्राइभेट स्कुलाव आरो सरकारि स्कुलाव बेयाव मोननै फारागथि फारागथि नुनो मोनो। फारागथि बेानो जाबाय प्राइभेट प्राइभेट स्कुलाव उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो हरनाय जायो बे उन्दैनिफ्राय हरनायाव गावनि बिमा फिफाया बे गथ'नि बिमा बिफाया बेखौ जेरैबायदि जोथोन लायो फैनायनि न'निफ्राय न'आव ओंखाम जाहोहरनाय फुंनिफ्राय फैनायसिम फैनायनिफ्राय फरायसालियाव दोन बोनाय लांनाय लाबोनाय न' नआव बेबायदिनो हमवरक हरनाय बायदि फोरखौ जेरैबायदि नायनानै होयो लिरना होयो
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो आरो बे प्राइभेट स्कुलाव बेबायदि सोलियो। बेनि थाखाय जोंनि प्राइभेटनि माखासे गासै फरायसाफ्रानो मोजां मोजां कुवालिटि गोनां जानो हायो नाथाय सरकारियाव हरदों होननानै जोंनि माखासे गारजेनफ्रा दिथागिरिफ्रा फरायसा गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै मोजाङै दिथा लाया मोजां नोजोर मोजाङै खबर मा मा जादों फरायसालियाव थांनानै मा रोंखो माबे माबे साबजेक्टखौ फोरोंदों बेफोरनि फारसे जेबो खबर ला- ला -लाया आरो बेनि थाखाय जोंनि माखासे फरायसाफोरा डाउन जाबोयो। बेनि बेफोरनि खार'नावनो बेनि थाखायनो फरायसा सरकारि स्कुलाव हरनाय फरायसा फरायसानि बिमा बिफाया दिथागिरिफ्रा बेफोरखौ मोजाङै
बेफोरखौ मोजाङै नायोब्ला गासैबो फरायसाफ्रानो मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां दावगानो हागोन। गावसोरनि थांखियाव होसोनो हागोन गावसोर गावसिनि गोसोजों गोसो थुलुंगानायजों लोगोसे बिसोरो गुबुनफोरबायायदि जौगानो हागोन।
नोंथां होनोमबा बे समाबो जाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ।
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फरायनायनि बागै रायज्लायनाय नि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ औ। औ।